औ खोनादोंना? औ औ दा नोंथाङा ओ नोंथांजोंहाय ओ दसे सम हान्थाामेलानि सायावहाय सावरायनो थाखाय नोंथाङा सम मोनगोन ना?
औ मोनगोन नोंथां ओरैनो जिरायनासो दं।
औ औ जे जोंना हान्था मेला जोंना गोदो माबायदिमोन आरो दानि हान्था मेलाफोरा माबायदि
बिनि सायाव एसे आरो ओरै नोंथांनि ओनसोल आरो जोंनि ओनसोलजोंहाय माबोरैमोन माबायदिमोन बिनि सायाव एसे सावरायनोसै आरो नोंथां।
औ सावरायजागोन दे सावरायजागोन।
अब्ला नोंथाङा आं आंनि जायगानिखौहाय आं एसे फोरमायहरग्रोसै नामा
औ औ दे फोरमायग्रोदो आं खोनास माने
औ जोंहा हान्था मेला होनबाथ' जोंहा मिथिखायोआानो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे ज दावबायनानै बा जोंङो ओ बेबायदिनो हाथाय बाजारफ्राव थांनानै जोंङो जि बाजार खालामनाय जि थांलाय फैलाय फालांगि खालामनाय गोबां रोखोमनि दावबायनाय जोंङो बेफोरबायदि थांलाय फैलायखौनो जोंङो मा होननानै बुङो हान्था मेला होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां औ दा जोंना गोदोहाय हान्था मेलाया माब्रैमोन होननानै बुङोब्ला गोदोहाय जोंनिथिंनि जोंनि ओनसोलावहाय जे जोंनि ओनसोला ओ बा गामि आरो बेयो बिनि लामाफोराहाय मोजां नङामोन माने हाग्रा बाग्रि आरो ओ हादान सिफाय जेननाय ओनसोलमोन आरो जोंनि ओनसोलाहाय दा बेफ बायदि ओनसोलावहाय जोंनि ओ बर'फोराबो बर' मानसिफोरा बिथिंहाय रायजो जानानै दासिम दंबाय दं आरो जोंनि ओनसोलावहाय दा हान्था मेलायाव बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदिनो बबेबा हाथाइ हाथाय बाजारफ्राव थांनोब्ला बेबायदिनो जिबा नैजि किल'मिटार बिदिसो थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन आरो
जेफा अब्ला औ गोदोनि समाव जेब्ला बै जोङो ओ गोदोनि ओनसोलनिहाय
टाउनमोन ओ बा सक बायदिमोन आरो गोदोहाय बेवहाय बाजार जायोमोन बे जायगायासेबां थांनायावनो थाबायलांनानै फैफिननायावनो ओ थांना फैगौ मानिनो सान हाबफैलायोमोन आरो बेबायदिमोन आरो दा बुंनो थाङोब्ला दानि दिनावहाय लामाफ्राबो मोजां जाबाय खोब मोजां जाबाय गारि मथरबो खारबाय दानि दिनाव खम समनि गेजेरावनो जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हाबाय आरो अब्लाबो गोबां बोसोर रायजो जाबोनायनि उनावहाय ओ जोंनि ओनसोलाव हान्था मेलायावहाय बे थांलाय फैलायाव खस्थ' भुगिबोनानै दा मोजां दाव ओ दावखोनाय आवगायनाय बेयाव सौफैबाय आरो
औ
दा गोदो हाथाय बाजारफ्राव थाङोबा मा जायोमोन थाबाय लाङोमोन बिदिनो दैफोरखौहाय नावफोरजों बारलांनांगौ गोनां जायोमोन बै समाव दालां बानायनाय गैयामोन मोजाङै जि दालां बानायो बानायब्लाबो बे दैज्लां अखा समफोरावहाय बे दैबाना जानानै दालांफ्रा बुरखारलांनानै माने थाया आरो दालांफोरा दैया एसे गिदिर गिदिर बिबायदिनो दाबसे दाबनै बारलांनानैसो जोङो जोंनि ओनसोलनि जे हाथाय जाग्रा बेवहाय मोनो आरो हानथा मेला माने गोदोहाय हाथाइ बा राव थांलायनाय मानाय बेफोरो एसे खममोन आरो खोब खममोन जिखुनु जाया जोङो गोदोनि दिनावहाय नुबोनायाव बा मोनथिनायाव ओ जि जि नांगौ नोंनो ओ जुदि संख्रि बानलुफोर लायनो थाङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव मोननाय जि मैगं-थाइगं लाव, खुमब्रा, जोगोनार बेफोरबायदिजों सोलायनानै बैफोरबायदि थाव संख्रि बेफोरबायदिखौ लाबोनाय जायोमोन आरो दानि दुनाव दानि दिनावथ' रांनि सौफैलायबाय दानि उनाव दानि दिनाव गासिबो रांजोबसै ससे लामा दावबायनोबाबो रांसै आरो दानि दिनाव। दा बिदिनो गोदोनि दिनावहाय लोमजाबा साजाबा थांलाय फैलाय मेडिकेल सिबां थांनो थाखायबो लांनायफोराव बेफोरावबो गारि मथर मोननाय जायामोन। थिग बेबायदिनो थेला, गराय गारि मैसो गारि बेफोरजोंहाय डक्टरसिम लांनाय जायोमोन। आरो बै समावहाय डक्टरजों बारा नायनाय जायामोन। थिग बेबायदिनो गामि ओनसोलनि अजा बेफोरबायदिजोंनो नायनाय जायोमोन आरो फ्राय बांसिन बेरामानो गोदोनिया जि एसे गगा मोननाय एसे लोमजारोम मोननाय, गोरोहाय आरो हाग्रा बंग्रामोन नालाय ओनसोला, बेवहायनो मुलि हारिनि बिफां जायफोर बेफोरखौ खाव खांनानै दाउफोरजों बिदै फुदुंनानै ज्रोम लोंबानो बे एसे लोमजानायफोरा हामोमोन आरो। थिग बेबायदिनो रायजो जाबोनानै दा हान्था मेलायाव मोजाङाव फैदों। फैनायखौ नुबाय आरो नोंथां। दा नोंथांनि ओन सोलावहाय माबायदि हान्था मेलाया एसे फोरमायहरदो नोंथां।
एह नोंथांमोननि ओ जायगायाव बा नोंथांमोननि एरियायाव दा जिहेथु जौगानायखौ नोंथाङा नुदों। दा बेबायदि बिदिनो जों इज्जायबो बेफोरबायदिनो माने मोजां जालांनायखौ माने नुबोदों आरो। जिहेथु जों जेनेबा आंनि समाव बा आं उन्दैनिफ्राय मोनबोनाय समाव जिहेतु एसे एनै खस्थ'मोन जिहेतु माने आं आरो जि आबैमोननिफ्राय बा जोंनि आबै आबौ खुगानिफ्राय खोनानाय मथेबब्ला माने नों नोंथाङा जेरै बुंलांदों माने बेबायदिनो माखासे जोंनि जेनेबा आलासि जानो थांनाय मानायफ्रावहाय मा बेबायदिनो माने आथिंजों थाबायनाय बा साइकेलफोरदों थांनाय बा साइकेलफोरखौबो माने गोदोनि समावहाय ओरै बादि माने जेरै दानि जुगावथ' नों साननानै जेनेबा जोंना गारि साखा खमब्रै गंसे बायोब्लाबो नोंनि न'आवहाय नाय बाहेराव दोनग्रा गैया नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बा जे माने गारिफ्रा गिदिर खामानि बा एसां गिदिर बुस्थु लाबोनाय बे बिदिखौ सानबांला बारा। माने बै बुङोब्ला माने बै समावहाय गामियाव सासेे मानसि मानसि सोरबा लाबोयोबा बेफोरखौनो नायनो माने ज' ज' थाङोमोन जाहैदों आरो।
औ।
खोनाबोनाय आरो जिहेतु लामा जे लामा बुंब्ला नोंथाङा जेरै बेबायदिनो ओ सैमा खर' हाबजालायि बिदि माने ओ हाग्राजों थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन आरो जोंनि आबै जिहेथु अबेबा न'फ्राव थांलाय लायोमोनबा आरो। जिथु इफोर जायगाफोरा दा जो गोदो जेरै आबैमोननिफ्राय खोनादों बेफोर जायगाफोरा दा माने लांदां जाजोब्बाय आरो जोंनिया गासै लामा जाजोबबाय आरो बेबायदिनो जेरै बुंदों ओ गोदोनि बेबायदिनो मा होनो जोंना दालांफोर बानाय नाय नङा होमबा दालां बायोमोन गोदोनिया जाहैबाय जों औवानिफोरसो दालांनाय। बानायनाय जायोमोन नङा होमबा आरो औरै दालाङाथ' नोङो जोङो दै फुयोबा बुखारलांखायो नङा होमबा आरो बेबायदिनो से जायगानि नाम लानानै जेनेबा जोंनि जोंनि एरिया गोबां मेगनजोंनो नुबोनाय आरो बे कलथंपारा होननाय मोनसे जायगा दं आरो जों जिहेथु जोंनिफ्राय बारा गोजान नङा बिदिनो नै किल'मिटारसो गोजान जायो आरो दाजों या माने जोंनिया जाहैबाय सब जोंनियाथ' लामा माने दंजोबो आरो। माने गैथिया लामायावहाय माने बिसोरनिया जाहैबाय माने दै मोनसे हरखाथि दै होननाय मोनसे दै दं आरो माने बेखौहाय बारनानै थांनांगौ जायो दा बेखौ बारनानै थांनो थाखाय जोंना दैयाव माने दालाङानो जिहेथु माने ओ औवा थथामजों बानायनाय। बा औवा थथामल' जिथु माने हमथा हमथा थाबायनानै थांनाय माने बेबायदि बे सिस्टेमनि दालांमोन आरो बे
औ।
जिउ नुुनाय समाव आरो बारा गोबाव जायाखै दालाङा जानाया। खिन्थु बे समाव माने ओ सोरबा लोमजायोबा बा सोरबाया डिलिभारि जिहेथु गथ' जन्म होनो होनाय समाव बेवहाय माने गोबां खस्थ' भुगिनांगौ जायोमोन आरो ससेखिनिखौ माने बिदिनो नावफोरजों बारहोलायनानैसो माने बेबायदि ससेनि ओमफ्राय गारिजों लाबोलायनांनाय बिदि जायोमोन आरो सिगां माने सिगांथार समावथ' बा जोंनि जों लोगो समावथ' माने बेफोरबायदि ओ गथ' जन्म होनाय मा होननाय बेफोरबायदि डिलिभारि माबायाफ्राथ' माने जोङैया माने खोनानाय बा नुबोनाय मथे बा एसे एनैखौ खोनाबोदों जे माने गोदोनि जिया दानि बायदि माने ओ अभार बांसिनानो बिदि हस्पिटालफ्राव थांनाय बेफोरबायदि गैलायलायामोन आरो माने गामिफ्रावनो बांसिनानो दिलिभारि जायोमोन आरो बेबायदि खोनानो मोनदों आरो सिगां माने दा दि बेसेबां माने ओ अभार डक्टर आरो नोंथाङा जेरै माखासे जोंहा गामियारि ओनसोलावनो गोबां थायोमोन माखासे जुरुगुथि। बानायनाय आरो माखासे जानाय। मैगंनिफ्रायबो जोंनि मैगङावबो बा ओ बारि बालानिफ्राय खानानै जानाय बारि फोराबो जोंना माखासे बुंनो थाङोब्लाबो मुलि बा जों बाहायनो रोङोबा जोंनि देहानि थाखाय। जोंनि एसे एनै लोमजानायखौ खारहोनो हानाय मुलि होनजायो आरो। दा माने दासो जोङो माने बेफोरखौहाय बारा ओ डक्टर दं हिसाबैबा एसे एनै लोमजायोबा जोंना मुलिफोर बायनानै जों हथाबनो थाबैनो जोङो बेमार आजारफोरखौ फाहामनानै लानो हानाय इजि जानायखाय बेफोरखौ बाराद्राय माने बाहायनाय जालाबा दानि मानसिफ्राहाय मा जालांबाय जोंना बारा गोबाव सम बा लोमजानायखौ बारा सैज्य खालामला नङा होमबा माने एसे लोमजाबानो जों डक्टराव थाङो मुलि जायो माने थाब खालामो बेबायदि जाबाय आरो दानियाहाय
औ
अब्ला हान्था मेलानि फारसे बिथांमोननि जायगानिखौनो मोनथिनो मोनबाय ओ नङा होनोबा नोंथां
औ नोंथां औ औ नोंथां अब्ला दोनथ'नसै दा नोंथां दे दे औ